औ।
हेल' नोंथां। हेलौ औ हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना?
औ नोंथां आङो ओरैनो दङ नोंलाय।
औ औ आंबो ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङा सम मोनोब्ला मोनसे मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सादोंमोन।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला दे जोंहा सुबुं मुलिया गोमालांनो हमनायखौ जोङो माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे सावरायदोंनि नामा?
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
जोंहाथ' सुबुं उननि होनोब्ला गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनि फ्रायनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय बायदि बिफां लाइफां आरो बेफोरनि बिगुर ओ रोदा बेगर, बिलाइ, बायदि बायदि फोरनिफ्रायनो माने बुथुमनाय जोंनि बेराम आजार जायोब्ला बाहायनाय बेफोरखौनो जोङो बुंनो हायो जोंहा बेफोर ओ आथिखालाव नायनो थाङोब्ला माने गोमालांनो हमनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो। माने गोबां माने बेफोरखौ गोबाङानो बाहायनो रोंलिया। आरो बेफोरखौ माबायदि बाहायो आरो बेफोर सुबुं मुलिफोरखौ माबायदि बुथुमो बेफोरखौ माने गो बां खम बाहायनायखौ ओ नुनो मोनसै। बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनै एसे सावरायदोनि नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंदिनि नामा?
औ नोंथां दे बुंगोरलाय।
औ औ जोंहा गोमालांनो हमनायनि जाहोन होनोब्ला जोङो आथिखालाव ओ गोबां जोंहा बेफोरखौ गुरुत्थ' होयि फोरखौ जोङो नुनो मोनसै जोंहा माने बेराम आजार एसे एनै जायोब्लाबो जोङो गिबियावनो जोहा ओ सिगांग्रो डाक्टरनियाव जोङो थांनायखौ नुनो मोनसै। ओ आथिखालाव माने जि आबौ आबैनि सुबुं मुलि बेफोरखौ रोङोमोनब्लाबो आबौ आब बैया रोङोमोनब्लाबो बिसोरल' रोंनानै माने बिसोरनि फिसा फिसौ बा जोंफोरनो बिसोरो फोरोंनानै गालांनो रोङाखैसै। आरो जोंबो बिसोरनिफ्राय सोंनानै सोलोंनानै लानो रोङाखैसै बे मोनसे ओ जाहोन आरो बिनि अनगायै जोंहा मोननो हाबावो जेरैहाय जों बेखौ बाहायनो खाबु मोनसेयावबो जोङो बेखौ बाहायलिया। जोङो बेखौ माने बेजोंलाय मा हामनो जोंहा डाक्टर दङ डाक्टरनियावनो थांनानै जों बेरामखौ फाहामनोसै बे फोरबायदि माने जोङो ओ थाबैनो जानाय खामानिखौ जोङो माने नोजो नोजोर बोनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंहा आथिखालाव गोबां समनिबो आंखाल जानायलाय माने जोङो बेफोरखौ खांथिंनो बा बेफोर मुलिफोर खौ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बिफां बिलाइ बायदिफोरखौ ओ बुथुमनो जोंहा समनिबो आंखालखाय माने गोबां सम लानायखाय बेफोरखौ माने बुथुमलिया माने जि जायफोर रोंगौ बिसोरबो माने बेफोरखौ बुथुमनो बायोसै आरो बानायनि जाहोनाव बो मोनसे ओ थाखोमानानै दङ मानो होनोब्ला आथिखालाव जोङो गोबां बिफां लाइफां आरो बायदि हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै लान नायखौ नुनो मोनसै बेफोर औ। गोबां माने बिफां लाइफाङा खम जालांबाय माने खायफा खायफा बिद बा बिफां लाइफांफोरखौ माने मोननो गोब्राब जानायलाय बेफोरखौ माने रोंनाय जाहैबा अजा जाय रोङो बेखौ अजा बुङो नालाय बियो माने बेफोरखौ बुथुमनो बो बासो आरो बेनिखायनो जोङो आथिखालाव माने गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो जोङो माने ओ बेफोरखौ जोङो खम जानायखौ माबोरै रैखा खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायोदि जोंहा गोबां खम जाबायानो थेवब्लाबो जोङो दासिमाव जेसेबांखिनि अजा बा जोंनि आबै आबौमोन जिबा रोंगौ बेफोर मुलि खांथिंनो माबे बेरामाव आरो माबे बौनाय बा गाराय बायदिफोराव माने माबे बिदखौ बा माब बबे मुलिखौ बा बबे सुबुं मुलिखौ बाहायो बेखौ जोङो गिबियावनो बिसोर नाव सोंग्रोना लानानै जोङो बेखौ सोलोंनानै लानो नांगोन आरो सोलोंनानै लानायजों लोगोसे बेखौ जोङो बाहायनो नांगोन अब्लानियासो बे सुबुं मुलिया थांनानै थागोन जों बेखौ फोथांनो थाखाय जोङो गिबियाव जा एसे एनै रोंगौ बेखौ सोलोंनायजों लोगोसे बेखौ जोङो बाहायग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन नोंथाङाबो ओ बे जि सुबुं मुलि गोमालांनो हमबाय बेफोरखौ जोङो माबोरै संरै आसा खालामगोन बा फोथांनानै लाखिगोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन नोंथाङा दानि बावै सुबुं मुलि माखौ बुङो? ओ बिनि गोमालांनायनि जाहोनफोर बेफोरनि फारसे गोबां खोथा बुंलांबाय नंगौ बेफोर बाथ्राफोरा थारैनो सैथोमार ओ जोङो बेफोरखौ बाहायनांगौखौ गोनांथि साना लासिनो आरो जायगा फोरखौ खाथिनि बारि बागानफोरखौहाय दानस्रांनानै बैफोर मुलि फोरखौहाय ओ जोलै गोमा होनायखौ नुनो मोननाय जादों ओ जेरावहाय नैबे मुलिफोरखौ मोननाया जोबोद गोब्राब जानानै फैदों ओ जेरावनोखि आथिखालनि सुबुंफोरा ओ गोबां बे सुबुं मुलिफोरखौ सिनायनो रोंलिया मानो होननानै बुङोब्ला गिदिर गोलावफोराबो बे उन जोलै फोरनो फोरमायनो थाखाय सिनायहोनो थाखाय बे लाइफांखौ बा बिफांखौ नागिर नानैनो मोनला ओ बेफोरनि थाखायनो बियो जोबोद गोमालांबाय ओ आरो माखासे बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरखौ
गोनांथिखौ मोनथियोब्लाबो बेखौ खेर खेराया लाफासिनो माखासे सुबुंफोरा दानफाय दानफायला दानफायलि खालामजोब्बाय
औ नंगौ
ओ बिफोरबायदि जोबलांनाय एबा दानफायनायखौ जोङो होबथानोथ' हाया नाथाय जोङो मोनसे खामानिखौ मावनो हायो जे ओ गिबियाव नोंथां दहाय बुंनाय बायदि सिनायग्रोनानै लानो नांगोन गिदिर गोलावनिफ्राय बेनिफ्राय सिनायनो बेखौ जेरावनोखि नुवा मानो बेखौ गावनि न'नि साखाथियाव एबा ओ न'नि सोरगिदिंआवनो बबेबा मोनसे टाबफोरावहाय लाबोनानै जोङो गायनानै लानो हायो जाहाथे नांब्रबगौ समाव जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बेफोर सुबुं मुलिनि फारसे मिथिनानै बेखौ जोंनि मेगननि नोजोरावनो गायनानै लाफैयो अ जोङो जेब्ल इमारजेन्सि जाब्रबगोन ना अब्ला गोसोआव थाब फैखांगोन नङाब्ला बेफोरो जुदि जोंनि मेगननि नोजोरावनो साखाथियावनो थायाब्ला हाजार इसि जाब्रबा म गोसोआवै। बे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जेनेबा नैबे जोंनि प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो हागोन बेखौहाय गोसोआव सुथि मोनखाङा बेनिखायनो जेब्ला बेफोरो जोंनि साखाथियावनो थागोन अब्ला जोङो गोसोआव फैब्रबनानै बेखौ थाबैनो बाहायनो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि साखाथि फाखाथियाव बेफोरखौ गायना लायोब्ला जोबोर मोजां जागोन आरो जोङो आथिखाल ाव नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो गामियाव थानायनि सोलायो टाउन सहराव थाहैयो। दा बैफोर थटाउन सहरावथ' बारि बागान थाया? बिनि थानायफोरा जोबोर साखोन सिखोन माबा मोनसे हाग्रा बिफां रजुयोब्लानो बेखौ दानफायनानै लांदाङै दोनो दा बेबायदिब्ला बिसोरबो गावसिनि बै गोजौनि रुपफोरावहाय नङाब्ला ओरै लांगोनायावहाय माखासे ाब फोर बानायनानै बै सुबुं मुलिफोरखौहाय गायनानै लानो हायो आरो जोङो बेबायदि खालामनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायोसै। फ्राय नङाब्लाबो साफा सानैखौ बेबायदि खालामनानै बे आदबखौ बाहायनायखौ नु नुनो मोनदों आरो दा जोङो बे साफा सानैनिफ्रायनो स सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जागोन होननानै आङो सानो मोनो आरो
नंगौ नंगौ।
बेनिफ्राय आरो
नैबे सुबुं मुलि गोमालांनायनि मोनसे जाहोनखौ आङो नैबेखौ खौबो होननानै सानो जे
आथिखालाव दावगानायनि मुगाजों ओरैबायदि जालांबाय जे सोरखौबा सुबुंखौ अजा होननानै मिथियोब्ला बेखौ गाज्रि नोजोर जोरजों नायो बिनि थाखायनो
बेखौ माब्लाबा समाव सोरबा नंखाय फाव फान्दायनानैबो खैफोदाव खोख्लैयो। ओ सोरखौबाथ' जिउखौबो फोजोबो। अब्ला बेफोरबायदि गाज्रि ओ आखुनि थाखाय बै जायनिखि सुबुं मुलि रोंगौ अजा होननानै जायखौ बुङो बिसोरो गिनाय मोननोसै आरो ओ रोंनायखौबो बिसोरो लाखुमानानै सुबुंनो दिन्थिला ओ फोरोंलांनोबो बिसोरो नागारबाय। बिनि थाखायनो नैबे सुबुं मुलिफोरा थिखालाव फ्राय गोमालांदोंसै आरो मानो होनोब्ला बिफ गुबुननि जिउखौ बासायनायनिख्रुइ गावनि जिउखौ बासायनायाबोथन बैसोर सुबुंनि थाखाय गोनांथि नङा होमबा बिनिखायनो गावनि जिउखौ रै खा खालामनो थाखाय बेफोरनिफ्राय बिसोरखौ आनज्रायनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नाथाय बियो मोनसे जोबोर ओ गेदेर गोरोन्थि बायदि होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे मुलि जा दिहुननानै होयो बियो जोंनि थाखाय एसेब्लाबो खामानिखौ होयो। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जानो हागौ सानै साथाम अजानि मुलि बाहायनानै माबा मोनसे फिन जाथाय जालायनानै सोरबा सासे सुबुङा लोम जानाया गोसा जानो हागौ बा जिउ खोमानो हागौ। नाथाय बेनि ओं थिया बे नङा दि बै सुबुंनि मुलि जानानै ओ बै सुबुङा थैदों बैयो दायनासो गारज्रि सो मानसि बुथारग्रासो बे साननाया जोबोर गोरोन्थि आरो ओ दा सुबुंफोरा बेखौ नायबिजिरला जे बै जायनिखि बिनि मुलिखौ जानानै बेमाराहाय गारज्रिसिन थासारियाव फैदों बियो मानि थाखाय जादों बेफोरखौ बिजिरला। ओ आरो मोनसे खोथाया बो बेनोदि खायसे बेमारनि मुलिया ओ नैबे सुबुं मुलिजों एखेबारे हामनायानो नंखाया। बियो डाक्टरनि हेफाजाब लाथारनांगौखा आरो अब्ला बेफोरबायदि डाक टरनि हेफाजाब लानो गोनाङावनो बै अजानि मुलिखौ लायोब्ला बेहा नितसय बिनि बेमारा गोसासिनाथ' जाखागोन नङा होमबा। बेखौ ओ नायबिजिरनाया जों सुबुं फोरनि जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो आरो
औ नोंगौ नोंथां। बेबायदिनो जोङो बेराम आजारफोरखौ जेब्ला बांद्राय जायो मानसिया ओ बांद्राय जाबाय अब्लासो माने ओ बे सुबुं मुलिफोरखौ बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो बांद्राय ओ मानसिया थानाय नि आसायावनो गैखाला अब्ला बेखौ बाहायोब्ला बे सुबुङाथ' थाखानाय नङा थैगोन बेबायदिनो जोङो गोबां खोमसिखो फोथायनानै ओ सुबुंनि जिउखौ फोजोबनाय बा दायना साजायनाय बेफबायदि खौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव। बिदिब्ला दे दे बिदि ब्ला नोंथां औ।